हेलौ औ खोनादों औ खोनादों
हेलौ जेबबो खोनायाखै खोना आंनिखो
औ नों औ नोंनिखौ खोनादों
अ दासो खोनाबाय दे।
औ
खोनाबायना?
औ खोनादों।
औ सावरायनो हागोन।
औ
सावरायनो हागोन ना औ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो नायोब्ला औ हानथिनो हायो। आइजोनि न'खरखौ खुंनो थाखै बा बेंनो थाखै गथ गथ' गथायखौ नायनायजों लोगो से गोबांथार बेबायदिनो दाउ अमाफोर फिसिनानै मोसौ बोरमा फिसिनानै लोगोसे माखासे फोरा बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनानै जिफोर दानानै जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ खांबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला आं बे समाव दाउ अमा फिसिनानै माबायदि गावखौ बेयो जोङो। नायनो थाङोब्ला मोननो हायो मोनफ्रोमबो बर' समाजाव बा बर' न'खरफोराव मोनसे न'खराव मासे बा मानै अमाया थाखाथारो। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोबांथार बे बेबायदिनो ओ। रांफोर। खामायनो हायो जेरैहाय अमा मासे लायोब्ला बेखौ बिमा खालामोब्ला बेबायदिनो अमा मासेयाव जिथा बा जिनैथासो अमा फिसाफोर होयो आरो बेबायदिनो। ओ मासे अमायावहाय। बा रोजा द' रोजा रांफोरखौ बेबायदि जोङो मोननो हायो बेखौ फाननानैहाय जेब्ला जोङो अमा खौ मा फि माबायदियै फिसियो होननानै नायनो। थाङोब्ला। फिसानिफ्राय बिमाजों लोगोसे अमाया थाम दानसो बिमाजों लोगोसे थायो बिनि उनावहाय बेबायदिनो। बिनो ओ। बिमाया जेखौ जायो बा गुन्दैफोर होनानै बे अमा खौ जोङो फिसिनो हायो आरो जोङो गुन्दैजों लोगोसे अमानो लागै जोङो मा माखासे बेबायदि मुवाफोर बेबायदि होनो हेयो जेरैहाय थास'फोर खौ रुनानै गुन्दैजों लगायनानै जोङो अमानो आदार होनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे थालिरफोर रुनानै जोङो अमानो होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे। माखासे मैगंफोर। जेरै लाव ब बा खबि आरो बेबायदिनो गुबन गुबुन रोखोमनि बेबायदि ओंख्रिफोर होनानै नै जोंङो गुनदैजों लागायनानै अमानो बेबायदि होनो हायो आरो बेबायदिनो अमा खौ जो जोङो दबा स्नि दानसोआवनो जो जोङो फाननो हानाय बेबायदि जोंहा जायो। अब्ला बे समाव नों थाङा दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै बुंनो सानो ब्ला बुंनो हागोन दाउखौ मा बायदि फिसियो आरो दाउनि जु बि जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन
औ
दे बुंनायसाय
बिदिनो दाउ आव मोसौ औ लानानैबो बे बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो दाउ लानफुंलांनो हायो जेन बिदैया फन्द्रथा बारथासो बेबायदिनो माबा दैयो आरो बेनो फिसा बेनानै जेनबा जों बेखौनो फुसिनानै बेैहाय बेजोंनो दाउ माहाय फेदेरनानै दाउ मासेफोराव जोङो बिदिनो सेरसेयावहाय बेबायदि बिदिनो थामजौ रां बाजौ रां केजि मोननो हायो दाय-यो जोङो
औ नंगौ
बिदिनो दाउ गोबाङै फुसिनो हायो जोङो दाउ फुसिनायाव बेबायदिनो ओंखाम माइरं एंखुर होना माने बेबायदिनो जिउखौ खुंलांनो हायो जोङो मोसौफोर लानानैबो न'खर खुंनो हायो जोङो बे दिनो मोसौ लायोबा बोसोर बोसोरावहा हाय बेबायदिनो मानै मोन ननो हायो।
औ
औ
ओं बेखौ फेदेबा दिनो
ओ
नो जोङो गाइखेर फाननानैबो फाननो हायो रां खामायनो हायो।
औ
बेबायदिजों जोङो दाउ मोसौ खुसिजोंबो बेबायदिनो न'खर खुंलांनो हायो औ हायो।
औ आरो जोङो मोननो हाबावो बोरमा फिसिनाय। बोरमा फिसिनाया जेनेब बा बोरमा मासे लायो ला बे बोरमाया बेबायदि दिनो मासे बोरमाया माब्लाबा समाव माथामबो बेबायदि फिसाफोर जोनोम होयो आरो मालाब बा मानै मालाबा मासे। आरो बेबायदिनो जोङो मोननो हायो बोसोराव खो खोननै बोरमाया बेबायदि फिसा जोनोम होयो आरो बे बोरमा फिसाफोरख खौ फेदेरनानै फाननानै जोङो रांफोर खामायनो हायो आरो बोरमाया मा जाय नै बुङोब्ला बोरमाया माखासे गांसोफोर जायो आरो बे जोंनो लोगोसे बेबायदि बिलाइफोर बिफांनि बिलाइफोरखौ बिसोरो जायो जेरैहाय खान्थाल बिलाइ बेबायदिनो निम मिस्तां बिलाइ फोर बेबायदिनो माखासे से बिलाइफोरखौ बिसोरो जायो आरो माखासेया मोजाङै बा गोरलैनिफ्रायनो जाब बोबाय थानाय बा बिथांमोना ओंखामबो जाय यो ओंख्रिबो जायो आरो बे बोरमा बेखौ जोङो फिसा खांहोनोबो हा हायो आरो बेजोंनो लोगो से खासि बोरमाबो जोङो खालामनो हायो आरो बेफोरनि गेजे रजोंबो गोबांथार बेबायदि रांफोरखौ खामायनो हा हायो आरो रांफोरखौ खामायनानै बेबायदि न'खरफोर जोंनि बर' आयजोफोरा गोबांथा बेबायदि न' खफोर बेंबोगासिनो दङ नोंथाङा बे समाव बुंबावनो सा सानदोंब्ला बुंनो हागोन
बेबायदिनो जों औ जोङो बेबायदिनो बर' आयजोफोरा बेबायदिनो हि दानानैबो न'खर खुंलांनो हायो
औ
जेरै बेबायदिनो दख'नाफोर गामसाफोर बेबायदिनो दानानै जोङो रां आरजिनो हायो बेबायदिनो दख दख'ना दानोबा बेबायदिनो जोङो जगार बगार खालाम। नानै लानो हायो बेबायदिनो। गान्दै बेबायदि दंफां। बिफांनि बनायनानै आरो औवाफोरनि बेबायदिनो खुन्था। बनायनानै बेबायदिनो। जोङो खुन्दुं बायनानै बेबायदिनो जगार खालामनानै जोङो। सि दानानैबो रां खामायनो हायो।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय गासैबो बाथ थ्रेयास। थैथो आरो नोंगौ दिनै। जोंनि बर' आइजोफोरा गो बांथार बि फोर दानानै। गावनि न'खरफोरखौ बेंबोबाय। थादों। गावनि गथ' गथायखौ फेदेरबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे मा माखासे आइजोफोर दं जायफोरा गुबुन जायगायाव थ थांनानै। बेबायदिनो ओ बेफार फालांगिफोर खालामनानै गावसोरनि न'खरखौ बेंदों दिनै बिथांमोना सोरबा। बा जि जोमनि बे फार फालांगि खामो सोरबा। मैगं थाइगं सोरबाबा फिथाइ सामथ न बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि। फालांगिफोर जोंनि बर' आइजो। फोरा बेबायदिनो। खालामबोबाय थादों आरो बेबायदि। बिदिनो गोबां। थार गावनि न'खरनि नांगौ। गौ जानायखौ। गोनांथि बोर बिथांमोना दिनै सुफुंबाय थादों जोंङो बुंनो हायो। न'खर बेंनायाव बा न
औ
खुंनायाव फोराबो मैखोम बा गोगोम बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बेबायदि बाहागो लानाय खौ जोंङो नुनो मोदों। दिनै बि थांमोना गावनि गथ' गथायखौ बेबायदि गोरों गोरा खालामदों फे देरबोदों स्कुल कलेजाव फरायनो थाखै नांगौ बादि‌ रां खावरि बिथांमोना होनो हादों बे फोर गासै खौ खालामनानै अब्ला बे समाव नोंथांङा बुंनो सानो ब्ला बुंबावनो हा हागोन
औ जोंङो नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो जोंङो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गथ'फोर फोरोंनायनि फोरावहाय बेबायदिनो रां खामायना हेफाजाब खालामनो हायो बेबायदिनो बेफार खालामनानै मैगं-थाइगं बेबायदिनो फाननानै जोंङो रां खामायनो हायो।
औ
बेबायदिनो जेन'बा आलु टमेट' बेबायदिनो गोबां जोंनि गामिफोराव बेबायदिनो गायो। बेफोरखौहाय जोंङो बेबायदिनो औ खम बेसेनाव आव इसे खम बेसेनाव बायनानै लांनानै बेबायदिनो इसे बारा बेसेनावहाय फानहैनानै जोंङो थाइसे थाइनै बारा लानानै बेबायदिनो गथ'फोर फोरोंनाय न'खर दानायावहाय हेफाजाब खा खालामनो हायो । औ
नंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो जोंङो बेबायदि मावनानै जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरखौ गोबांथार बेबायदि गावनि न'खरखौ जोंङो बेंबोनाय नुदों । दिनै जोंङो सावरायबाय जोंनि आइजोफोरा
औ औ
मफोरा अमा फिसिनानै मोसौ बोरमा फि नानै आरो बेबायदिनो बेफार फालांगि आरो जि दानानै गोबां गावनि नखरफोरखौ बेंबोदों बा नायबो जों आरो बेबायदिहैनो ओ गावनि फिसायखौ बेबायदि सहाय खालामदों। न'खर बेंनायाव न'खर दानायाव औ जोंङो बेफोरखौ दिनै जोङो मोननो हायो जोंनि आइजोफोरा गोबां बेबायदि मै खोमहै बाहा लोगो लादों बिथांमोना ओरैनो न' थानानैल' जिरायना थाया ओंखाम ओंख्रि संनानैल' जिरायना थायाखै नथाय नाथाय गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि न'ख फोरखौ बेंदों अब्ला बे समाव जोंङो जोंनि बर' आइजोफोरनि बेबायदि न'खर खुंनायाव हेफाजाब होनायनि बाथ्रा सावरायनायखौ अब्ला जों एसेखिनियावनो जोङो दोनथ'नोसै। औ गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम गासै बाथ्राखौ सावरायनो मोननायनि थाखै आरो गोबांथार बाथ्रा फोर जोङो सोलोंनो हाबाय आरो मोनथि मोनै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय औ। गोजोनथोंसै।
औ गोजोन्थों।